औ दा
हेलौ
हेलौ औ नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
खोनाबाय
नोंथा खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा खोनादोंनाा औ
औ खुलु औ खोनादों खोनादों
औ दायो ओ आङो आं जागायजेनलांनोस सै जोंनि रायज्लायनायखौ
दे दे दे दे दे जागाय दे नोंथां जागाय दे
औ जोङो दायो मैगं मैगं थाइगंनि बाग गै जोङो रायज्लायनो लादों आखायाव लादों
उम दे
नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथाङा ओ बे मैगं थाइगंनि सोमोन्दै रायज्लायनो थाखाय रेडि ना
औ रेडि रेडि
औ मैगं थाइगं होनोब्लाथ' जोङो मिथिखायो ओ मै मैगं थाइगं गैयाब्लानो ज जोङो सानफ्रोमबो जोंहा जानाय लोंनायनि बुहुद खस्थ' जायो आरोना जोंनो दैलि लाइफआव माने सानफ्रोमबोनि जिउआवहा जानो थाखाय मै थाइगङा मोनसे एदम इम्परटेन्ट मेन बुस्थु आर ना ओ मैगं थाइगं गैयाब्ला जोङो ओंखामफोरखौ माबोरै जानो गोनजाहै बेबायदि जाहैयो आरोना
अ दा नोंसिनथिं आबाद
औ मैग गं थाइगंखो जोङो बिदिनो गाय गायनानैहा जोङो जायो आरो मैगं- थाइगं खेथि बाटि खालामो बेफो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो नामा
दा नैस नै नोंसिनिथिं मा द्रिस्टिक गोलैयो खोनथा ग्रोलाय
औ जोंनिया उदालगुरि डिस्टिक खोनादोंना नोंथाङा हेलौ नोंथाङा खोनादों ना हेलौ हेलौ अ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ
बे नोंसिनि बे निस बे नोंसिनि अदाल गुरिथिंजाय मा मा मैगं- थाइगं फोयो गायो
ओ जोंनियाव ओ जोंनि उदालगुरिथिंथ' जेनेब्ला ओ मेसेंनि समावहा लाइ- लाफा बेबायदि ओ दुन्दिया मस्ला बायदिसिना मेगं गोथां मेगंफोरखो गायो फोयो थाइबें बेफोरबायदि मैगंखो गायो आरो आरो द दायो दैज्लां हिसाबै जोंनियाव दायो एकदोम बयनिबो न'खराव मोनगोन आरो जोंनि साइडआवहाय जिंखा बेबायदि जिंख खा आबादखो जोंनियाव मावनाय जायो आरो जिंखा मैगंखौहाय
न्थिं
औ माने बयनिबो न'खराव मोनगोन आरो ज जिंखाखौ एसे एसेब्लाबो गायो आरो जोंनिया जिंखा भल केरेला बटल बायदिसिना बेफोरबायदि मानलानाय ओ मेगंफोरखो जोंनि ओ साइत थिंहाय गायो आरो ना आरो
उम
बेबायदि साइडथिं जोंनि हाफोरावहा बेफोरबायदि मेगंफोरा बांसिन जायो आरो
उम माइ आबादफ्राबोथ' मोजां मोजां जायो
औ माइबो गायो माइ माइखोथ' मोनफ्रोमबो न'खरानो गायो माइ गायाब्लाथ' आरो जानाय लोंनायनि खस्थ' जालां जायो
अ' उम मोजां मोजां।
औ नोंथाङा ओ औ गायो नोंथां।
उम दे मा बुंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा बुं?
नोंथाङा ओ नोंसोरनि सायदथिं मा मा ओंख्रि गायो। बा माबोरै मा आदबजोंहा मैगं थाइगं गायनाय जायो बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
निथसय हागोन नोंथां। जोंनाथ' ओरै बे क'क्राझार द्रिसट्रिकसो ना?
औ औ
अनलि जोंनिथिं माइ आबादल' गायो। दाथ' नै दैज्लां बोथोर सफैबाय ना माइ आबाद गायगासिनो दाबो खोथिया थिलि खुजेनदों जोआबो थ' दासो खोथिया थिलि फोजेनदों। मैगं थाइगङा बारा गाया जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिकआव माइ आबाद ल' बांसिन गायो। उम नोंसिनिथिं ओरैजाय बिराद मोजां मोजां ना?
औ जोंनि सायदनिफ्रायनो ओरैहाय जों मैगं थाइगंफोरा थाङो आरो न' गोजान गोजानफोरावहाय ओ जोंनि जायगायावनो मैगं थाइगंफोर खो लांनो थाखाय बेफारिफोर फायो आरो ओ बे मोनसे जां हुबिदा। ओ गारि लानानै न' सेम लांफैयो। मैगं थाइगं गायनानै जोङो बे बायदिनो जोंनि आंखालफोरखौ सुफुङो। ओ न'खरफोरखौ सु बुङो। एसे एनै गायब्लाबो जोङो माने थ'खा बजारफोराव फानहैनानै रां बायदिसिना खामाय नो हायो आरो। जोंनि गावनि न'खर बा नांगौ मुवा बेसाद ओ नोंहा ओ नों गुबुन मैगं मोनसे बेलेग जानो लुगैदोंबा नोङो बेखौ बायनानै जानो बेफोरबायदि हुबिदाफोरा दङ आरो।
उम मोजां
औ
जो-जोंनिथिं जाय बे माइ आबादल' गायो। जेबो गाया
औ औ नोंथाङा अब्लाथ' ओ मैगं थाइगं गायनायनि ओ आदब खायदाखौ एसे मोन ओ मोनथिया जानो हागौ न'?
मोन बाराथ' बाराथ'
औ बारा एक्स पिरियेन्स गैया आरोना
गैया गैया
जोंनिथिं मैगं थाइगं गायो हिसाबै आङो नोंथांनो फोरमायनो सानदों
दे फोरमायनो हागोन नोंथां।
गोबां जोंनिथिं आबादारिफोर दङ माइ गायो गोबां गायग्राफोरा गायो आरो मैगं थाइगं खेथि खालामग्राफोरा खालामो। मैगं थाइगं गाय-गायनानै दोनब्लाल' जाया आरो ना फंबाय ओ मैगं थाइगंखौ गायनानै हाय जोंङो जोथोन लानांगोन बेयावहा नांगौ बायदि हासारफोर खो जोङो होनांगोन ओ माने दैज्लांनि समावबो जोङो बे माइ गायनायावहा आलिफोरावहाय बे दुब्लिनि बे लामाफोरावहाय जोङो सबाय फोयो आरो। ओ बे सबायखौबो जोङो ओ ओ सबायफोरखौबो जोङो गायनानै बुथुमनानै लायो जोङो बेफोरखौबो फाननो मो नो आरो बेबाय बे ओ मैगं थाइगं ओ जिंखा एबा केरेला पटल बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौहाय गायनानै दोनब्लाल' जाया आरोना गोबां हासार होनांगौ जायो। ओ गोबोरखि हासारनि गोबोरखि हासारनि अनगायैबो जोङो गो बां ओ बिदिनो ओ बायना ओ सरखारि हासारफोरखौ जोङो सारनो गोनां जायो आरोना। ओम हाग्रा फुनो गोनां जायो। आरो उम मा होनगोन बिलाइफोरखौ खानानै होनो गोनां जायो जोंङो। बेफोरबायदि आरोना। बिलाइफोरखो खायाब्ला माने ओ जोंहा मैगं थाइगं गायब्लाला गायब्ला बे बिलाइफोरा बोनानै लायो आ रो भिटामिनफोर सारनायखोहाय। गोबां बिदिनो एम्फौ एनलाफोराबो जानो नागिरो सिंङावहा गेसाव बेफोरबायदि जायो बे समावहा जोंङो नायनानै जोंङो मुलिफोरखौ सारनानै होनांगौ जायो आरो।
औ औ।
औ नोंथाङा माबा। सोंनो सोंथि दंङब्ला सोंनो हागोन।
सोंनायाथ नोंसिनिथिं बे माइ आबाद बे माइ आबादफ्राथ बिराद मोजां मोजां जायो।
औ जायो।
जायो जोंनिथिंजायबो कक्राझार डिस्ट्रिगआवबो मोजां मोजां जायो।
औ औ। जोंङो जेनेब्ला खालि माइ आबादजों माइल गायनानैहाय जोंङो माने गावनि जानाय लोंनायखौहाय सुफुंनो हागोन खिन्थु जोंङो मैगं थाइगंफोरखौ जोंङो गायनानै एसेब्लाबो नफोरावहाय गायनानै लानांगौ। एसे जायगा थायोब्ला माने जोंङो खदालफोरजोंबो जावग्रिनानै बा बे ट्रेक्टर फिसाफोर थायोना। खोनादों ना नोंथाङा। हेलौ। नोंथाङा खोनादोंना हेलौ। नोंथाङा खोनादोंना। हेलौ। हेलौ। औ नोंथाङा खोनादोंना।
औ नोंहा नेटवर्कआ औ नोंहा नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जादों। ना।
उम एसे जादों दा। दाथ नै नांफिनबाय नांफिनबाय।
उम उम। माने।
दे मा बुंनो नागिरामोन नों।
औ आं बुंनाया जाहैबाय माने जोंङो बै माइ आबाद गायनायनि अनगायैबो जोंङो नफोरावहाय एसे माने लांदां जायगाफोर थायोब्ला जोंङो आबाद मैगं थाइगंखौ गायनानै लानांगौ आरो लेस्रा। बा बिदिनो फानलु। फानथाव आरो केेरेला बेफोरखौहाय जोंङो न'आव ओरैनो जावग्रिनानैहाय गायनानै लायोब्ला जोङो मोजां माने मुलि होयै मैगंफोरखौ जोंङो मोनजायो आरो। हमनानै ला मैथा फिन्दि आरो लेस्रा बेफोर मैगङा ओरैनो जावग्रिनानै फोना होब्ला जायोथ गोबोरखि हासार होनानैहाय जोंङो बेफोरखौ गायनानै। लानांगौ आरो जोंङो जानो थाखायबो गावबो मोजां मोजां मोनो आरो ना ओ हासार हासार होयै मैगं बेफोरखौ जानानै जोंनि देहाफोरा मोजां मोजां जायो दानि जुगावथ' गोबां बिदिनो मै मैगं-थाइगं गायो उम मैगं थाइगं गायनायाव गोबां हासार होआब्लानो जाया आरो बजार सखाफोराव बायनाय मैगं थाइगंफोराथ' गोबां हासार होनाय जायो ओ दोनै बायना लाबो ब्ला हरसे दोनब्लानो जेनेबा सेवनानै थायो। नंगौ ना नङा नोंथां औ उम बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदिया जोंनि देहाखौ खहा खालामो आरो ना बिनिखायनो जोङो जेसे हायो ओ न' आवनो गोबोरखि हा सार बा बायदिसिना ओ बिदिनो मोजां आल लानानैहाय जोङो मैगं थाइगंफोरखौ गायनानै लानां गौ आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो
जोंनिथिंजाय बे आबादा बे हा-हाफ्रानो आग्लायजोबोसो आबादखौनो गाया जोंनिथिं।
औ।
बेबायदि आरो ना बेबादि कन्डिसन
औ औ औ
हाफ्रानो आग्लायजोबोसो।
औ औ। बिदिब्ला नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ हेलौ